औ खोनादों ना नोंथां
खोनाबाय दे
खुलुमबाय नोंथां औ नोंथां खुलुमबाय दा आं नोंजों मोननैसो आयदानि सायाव ओ कल रायलायनो होननानैसो ओ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां? नोंथाङा फ्रिबा रायलायनो हागोन नोंथां।
औ नोंथां सम दं दे सावरायजागोन।
औ दा आङो नोंथांजों ओ जोंनि बे दाउ अमा फिसिनाय बेनि बागै आं नों नोंथांजों सावरायनो होननानै ओ हरदों आरो नोंथां। दा नोंथाङा आंनो ओ जेरैहाय जोंहा अमा फिसियो बेफोरबायदि बा बेफोरबायदिनि बागै आंनो नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन ओ ओ बिदिब्ला जोंनि जा बर' आइजो बर' आइजोफोरा हाय जेनेबा गावनि फिसाय खौ आरो गावनि फिसाफोरखौ जा नांगौ ओ बेफोरखौ होनो हानायनि थाखाय बेफोर जिब जुनारफोरखौ फिसिनाय जायो आरो जेरैहाय अमा दाउ बोरमा हांसो मोसौ बिदि बायदिसिना फिसियो आरो नङा होमबा नोंथां बिदिनो औ बिनि गेजेरावनो जा जादों जा अमा अमाखौहाय मा बायसा मा आदबजों फिसियो नोंथांनो आं एसे फोरमायना होनि आरो नोंथां। जेरैहाय ओ अमा अमा होनब्ला जोंनि जोंनि जा बर'नि हाबा बर'नि हाबायावबो जा अमा अमा बेदर एबा अमा गैयाब्ला जों बर'नि हाबायानो हाबाया जाथावा बायदि बेफोर बिदि आरो नङा हबा नोंथां जेरैहाय जों बेखौ जानायाव बाहायो।
जेरैहाय अमाखौ फिसिनोब्ला जोङो गिबियावनो जा अमा फिसा बिदिनो बाजार हाइफोरनिफ्राय बायना लाबोयो आरो जों अमाखौ बायना लाबोनानै जोङो बिदिनो उन्दैनिफ्राय जाहैयै जयो फेदेरो आरो जेनेबा जोङो बेनो जाहोनाय आदार होनब्ला जा माइनि माइ फिथाइनिफ्राय ओंखारनाय बा माइ संनानै ओंखारनाय जा माइनि जुजाय ओ जायखौ गुन्दै होनना मिथियो जों बेखौ बेखौ जाहोनाय जायो आरो अमानो अमायाथ' बायदिसिना होबाबो जायो जेरैहाय थास'फोर रुना होबाबो जायो थालिर फस्ला फोरखौबो जायो बायदिसिना हाग्रा बंग्रा बिलाइफोरखौबो जायो आरो अमाया।
औ नोंथां
आरो बिनि गेजेरावबो ओ जा जोंनि बर' आइजोफोरा जा जौ सेरेब खावो जुमाय बेफोरनिफ्राय जा ओंखारनाय अफ्रि बेफोरखौबो होयो आरो जों अमानो। बिदिनो ओ जोङो अमानि थाखाय जाहोनो थाखाय जोङो बिदिनो गलाफोराव बायना मोननाय बायदिसिना दाना एबा आदार बेफोरखौबो होयो आरो आरो
औ औ
बिदिनो दा आथिखालाव ओ जुदि बायदिसिना मुलि एबा बिजि बेफोरखौबो होयो आरो अमानो जाहाथे थाब थाब देरो
बिफोरनि थाखाय औ
बिदिनो फिसियो आरो अमानो गिबियावनो नांग्रोगोन जे अमानि थाग्रा न' ओ जेनेबा दोनग्रा न' अमानि जायखौ जोङो अमा गलार होनना मिथियो आरो। बेखौ जोङो गोदोहाय जेनेबा ओ गोदो बिदिनो औवा औवानि ओ थिं सायला बिदि लुना होयोमोन आरो जेनेबा औवानि खुन्था बे सायावहाय बिदि थिं होनानै ए आथिखालाव सोरबा सोरबि बिदिनो पाकानिबो बानायना होयो आरो अमानो औ बेयावनो अमाखौ जेनेबा दोननो दोननानै बिदिनो जेनेबा जा देरगोन देरलांबा जा जों बेखौ अमाखौ बिदिनो बाजारफोराव फानहैनो हायो आरो जेनेबा बुथारनानै बिदि बिनि बेदरफोरखौ आरो सोरहाबा बिदिनो माबा माबि खर्मआनो जा हाबा हाबा बायदिसिना खर्मफोराव बेफोरनि थाखायबो बेफारिफोरा जे मासे मासे दिनो
गथायै बायना लांनायखौ नुयो आरो जों बिदिनो
ओ बेफोरखौनो फाननानै जोंनि बर' आइजोफोरा गावबा गावनि न'खरखौ ओ दैदेनलाङो बिनो आरो नोंथां। औ नोंथां दा नोंथाङाबो एसे फोरमायजागोन दे।
दा नोंथां आं जोंनि जायगायावबो बेफोरबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों अमाफोरखौ बेबायदिनो फिसियो दा आं नोंथांनो दाउनि बागै आं एसे फोरमायनोसै। दा दाउखौ नोंथां बिथाङा बुंलांनाय बायदि जोंनो दाउ दोननो थाखायबो मोनसे गग्रा बा दोननो थाखाय थाखाय न' नांगोन बेखौ जोंहा जेरैहाय औ जेरैहाय जोङो दा न' बानायनो थाखाय मानसि थाग्रा न' बानायनो थाखाय बिथा खैयो एसे जोंहाबो दाउ दोननो थाखाय बेबायदिनो एसे बिथा खोनो नांगोन आरो जाहाथे दैफोर बा जमा जायोब्लाथाय बियो जोंनि बे दाउ दोनग्रा न'आव हाबलाङा बेनि थाखायनो जोङो न' बानायनांगोन न'आ जोंहा थिंपाटनि बा प्लास्टिकनि बा थोरिनि न'बाबो जायो जिखुनु ओमफ्राय जोंहा गाहायाव जोंहा थाम फुट बा ब्रै फुटसो जोङो ओ औवानि जेन लाब हेबनानै बा खा थि हेबनानै जोङो गाहायाव होथेनानै लानांगोन आरो बिनि सायाव जोङो ओ मुस्रि बा फेनसिं बेफोरबायदि होनो नांगोन आरो जाहाथे बार हाबो बर' गरमद्राय जायोबाथाय बार हाबो आर बार हाबनो नांगौ आरो गुसु जायोबाथाय ओ लाइट जेरैहाय जौसे वाटनि लाइट मोनोना थां बै गुदुं जाग्रा बेखौ होनो नांगौ आरो जाहाथे गुसुआव गुदुं जायो आरो अखा बायदिसिना बार अ'खा फैयोब्लाथाय जोंहा होथेनो हानाय मोनसे अखानि दैफोरा हाबियो बेनि थाखाय जोंहा होथेनो हानाय खायदाखौ बानायना लाखानांगौ आरो नोंथां बेबायदि बानायखांनायनि उनाव जोंहा दाउनि जोलै दाउआ गोबां जोलैनि थायो नोंथां दा जेरैहाय कयलार दं बयलार दं ओ बेबायदिनो सनालि बेबायदिनो एसि एल अनेक जोलै दङ आरो नोंथां बेनि थाखायनो जोङो जायखिजाया मोनसे जोलै लानांगोन जे जेरैह जोंनि जायगायाव नो मोननाय जोंनि गामि गामिनि मोननाय मोनसे लकेल दाउ बा न'नि दाउ बेखौ जोङो ओ जोङो बेबायदिनो गिदिरखौ सोनो नाङा आरो बेयाव जोङो फा ओ गि बियावनो ओ दाउ सोयोबाथाय फारामाव बा न'आव सोनोबाथाय जोङो फिसा फिसा लाबोनां गोन बेयाव न'खौ नों बेसेबां गिदिर बानाय दों बेखौ हिसाब लानानै जोङो दाउखौ सोनो नांगोन बा जौसेे जौसेथा जानाय न' खालामदोंबाथाय जौसे था सोननो नांगोन आरो बेबायदिनो जखा लानानै दाउखौ सोनो नांगोन बाराद्राय होन थोन जायोब्लाथाय दाउआ गावजों गाव हां लानो हाख'वा हाख'वा गरम जानानै थैनायनि चान्स थायो आरो बेनि थाखाय बेखायनो जोङो नांगौ बिबांनि न' हिसाबै जोङो दाउखौ सोनो नांगौ। बेबायदिनो फिसानिफ्राय लानानै जोंहा से हप्ता नै हप्ता थाम हप्ता उनाव जोङो भेक्सिन होनांगोन मानसिफोरनो जेरैहाय गथ' गथ' गोरलैफोरनो पलिअ' होयोना नोंथां। से मास बा नै मास बेबायदि होयोना नोंथां बेबायदि बिदिनो जोंहा दाउनोबो होनो नांगौ जाहाथे जोंनि जे दाउ बेमार आजार जाया बेमार आजारनिफ्राय जाहाथे फैब्लाबो ओ बासायो बेनि थाखायनो जोंहा होनाय जायो दा जेरै पलिअ'खौबो जों गथ'फोरनो बेबायदि बेमार आजार बा माबा मोनसे आघात जायैनि थाखाय जोङो बे पलिअ'खौ होनाय जायो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा दाउनि बेलायावबो बेबायदि बिदि होनो नांगौ। बेबायदि होयोब्लाथाय जोंहा खायसे बेराम मिथिस'यै बेरामफोरजों सौसिनो हनाय बा जुजिनो हानाय गोहो थायो आरो
औ
ओमफ्राय जानायनि आदार जानाय आदाराव जोंहा उन्दै समाव जा फिसा समाव जोंहा ओ आदारखौ ओ फिसानि जाग्रा एक्सट्रा आदार थायो दा बुंनो थाङोबा जोंहा न'आव मोननाय जेरैहाय ओ एंखुर माइरं माइ बेफोरबायदिजों होयोबाथाय जोंहा ओ दाउआ देरनो थाखाय गोबां सम लायो बेनि थाखायनो जोङो बेबायदि बेफोरबायदि दानाखौ होआलासिनो बा बेफोरबायदि जाग्राखौ होआलासिनो जोङो एसे दाना बा फेक्ट्रियाव बानायनाय दानाफोरखौ होयोबाथाय बा बेयाव प्रटिन गोनां आदारखौ होयोबा नाथाय दाउआ द' दाननि उनावनो से केजि बा नै केजि गाहाम जायो आरो ओंखायनो जोङो दानाखौ बेबायदि गोबां बिबांनि फिसियोबाथाय दानाजों फिसिनांगौ आरो बेबायदिनो न'खराव एसे एनै फिसियोब्लाथ' जोङो न'नि माइरं बा माइफोरजोंनो सारनानै फिसिनो हायो नाथाय जोङो गोबां मुलाम फाखौ मिजिं लानानै फिसियोबाथाय बेबायदि दानाखौ होनानै फिसिनांगौ आरो। जोंहा गिबियाव गोरलै गोरलै दाउफोरनो जोङो स्टार्ट टार दाना होननाय मोनो बेखौ होग्रोनांगौ बेनि उनाव जोङो एसे देरोबाथाय जोङो ग्रवार होननाय दानाखौ होनो नांगौ आरो जेब्ला नोंनि दाउआ बिदै दैयो अब्ला जोंहा लेयार दाउखौ लेयार दानाखौ होनो नांगौ। लेयार दाननाया जाहैबाय बेयो मोनसे दाउदै दैहोग्रा जाय ओ जानाया माने जायोब्लाथाय बियो थाद'नाय गैयै ओ दाउदै बेखौ दैनानै फोजोबो आरो। गावनि दैनांगौ समसिम बेयो एखेरायैनो दैनानै फोजोबो। बेबायदिखौ फिसि जाहोनानै बा बेबायदि आदबजों फिसियोबाथाय जोङो गोबां मुलाम्फा मोननो हायो बा थाब ओ मुलाम्फाखौ मोननो हायो आरो बेबायदिनो सासे मानसि बा सासे फार्म खुलिगिरिया गावनि जिउ खांनाय राहाखौ गावनि न'खरखौ सुंथानो थाखाय गोरलै राहा खालामनानै लानो हायो। आरो गोबां बेबायदिनो मुलाम्फाखौ मोननो हायो। दा नोंथांनि जायगायावबो बे फोरबायदिनो दाउनि बा बोरमानि अमानि बेफोरबायदि माबा मोनसे सोरबाफोर फिसिनाय दं नामा नोंथां नोंथाङा आंनि एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ नोंथां हागोन जोंनि ओनसोलावबो दोङो बेफोरदिनो आरो आथिखालाव बिदिनो बिदि। फार्म उनु बानायग्राबो जाबाय आरो जेरै बयलार फार्म अमा फार्म बिदिनो दाउफोरनिबो। फोरदिबो फार्म बानायनायखौ नुसै आरो जोंनि ओनसोलाव बिदिनो गोदो। गोदो बेफोरदिखौ नुवामोन आरो। गोदो बिदि जेनेबा गोजौ सोलोंथाइ बिफोरदि गैबामोन नालाय। बिनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदा खालामनो हायामोन आरो नाथाय आथिखालाव बिदि। जा गोजौ सोलोंथाइबो लानो हागौ दानिफोरा आरो एबा होनोबो हागौ बिनिखायनो। नो बेफोरदि जा फार्म बानायनाय माबानाय बेफोरनि बागैबो रोंनानै एबा सोलोंनानै बिदि बानायनाय नु
रो आरो दा बायदियाव औ नोंथां औ।
बिदिनो नोंथां बुंनाय बायदि जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो दाउफोरखौ बेबायदियनो फिसियो आरो। आरो जा मोसौ मोसौखौ बुंनो थांब्ला मोसौआथ' खाफ्रोमनिबो न'खराव थायोखौनो होनजाखायो नङा होमबा नोंथां जेनेबा। औ बिदि जेनेबा मोसौ हाल्लिफोर बेफोरदिखौ बारा नुबाङा देसुन मोसौ गाय बिखौ नुयो आरो बांसिन जों मोसौ जेनेबा मोसौ गाया जोंनो गोबां खामानियावनो मद द होयो जे बिसोरो जोंनो जा हासार होयो बिदिनो। जा बिनिफ्राय ओंखारनाय जा गोबोरखि बेफोरखौ हासारखौ जों बायदिसिना आबाद मावनायफोराव बाहायनो हायो। आरो जों
आरो जों।
मोसौ जेनेबा मोसौ मोसौ फिसा बेफोरदिबो मोनो आरो जोङो आरो। मोसौनिफ्राय जोङो गाइखेरबो मोननो हायो गाइखेरखौ जों बायदिसिना खामानियाव बाहायो नङा। होमबा नोंथां जेरैहाय जोङो साहा लोंनायानो जा एबा बिदिनो। बिनिफ्राय जा गाइखेर मोनगोन बे गाइखेरखौ जोङो गाइखेर दाखा एबा पनिर बिदि
बायदिसिना बानायनो हायो आरो नोंथां आरो।
बिदिनो मो मोसौखौबो दोननो थाखाय मोसौनि थाग्रा न' एबा मोसौ गुलि बिदिनो नांगौ जायो आरो।
नोंथां बिदिब्ला जोंनि समाबो जाना फैबाय जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय नोंथां। औ नोंथां जागोन दे गोजोननाय थाबाय नोंथां।